हेलौ'
खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां आंनिफ्रायबो खुलुमनाय जासिहरबाय हेलौ
नोंथाङा फ्रि दंना
औ नोंथां आं दासो दाउनो आदार होनानै फैखांबाय आङो दा फ्रि जाथ'बाय औ।
औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रि बा
औ औ औ आं औ दाबो दा फ्रि जाथ'बाय आंबो जाथ'बाय फ्रि जाबाय औ।
औ दा आं माने दाउ अमा, बा मोसौ फिसिनायनि बागै आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन।
औ बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा औ औ हागोन दे।
दा आं नोंथांनो गिबियावनो मोसौखौ बोरै फिसियो आं नोंथांजों सावरायग्रो नो आखयाव लाबाय।
औ औ जागोन दे जागोन दे।
जोंहा गिबियावनो मोसौ फिसिनो थाखाय जोंहा जायगानि गोनांथि जागोन।
औ औ
जाय जायगाफोरा गांसो बारि जागोन।
औ
बेयाव जोङो गांसो थानाय जानांगोन बे जायगाफोरा
औ औ
जोङो बेयाव जोङो मोसौ फिसिनो थाखाय जोङो दानानि गेजेरजोंबो जोङो मोसौखौ फिसिनो हायो। आरो माखासे गांसो बा उदां जायगायाव हगारनानैबो जों मोसौखौ फिसिनो हायो।
औ औ।
मोसौखौ जोङो ओ। फिनाय बुङोब्ला ओ गाहायै जोङो मोसौ गायखौ बांसिनै फिसिनाय जायो मानो होनोब बा बेयाव जोङो फिसाजों लोगोसे गाइखेरखौबो मोननो हायो। गाइखेराव माखासे मुलाम्फाखौ खालामनो हायो जोङो। ओ जेरैहाय जोङो मोसौ मोसौ गायखौ माब्रै माबा फिसिनानै जोङो बिनिफ्राय ओ नै केजि बा थाम केिजि बा बा केजि गाइखेर मोननो हायो। बेनिफ्राय जों ओ सानफ्रोमबो ओ फैसा बा रां खामायनो हायो आरो।
औ औ औ।
बेबायदिनो ओ फिसाबो मोननो हायो जोङो जेरै जोङो फेहेरनो थाखाय जोङो ओ मोसौ दामब्रे बा गायखौ जोङो दोननानै ओ जोला बा दामब्रा मोसौखौ जोङो फानहरनो हायो आरो बेनिफ्रायबो जोङो गोबां ओ रां खामायनो हायो बेबायदिनो जों मोसौखौ ओ बायदिसिना राहायै जोङो मोसौखौ फिसिनो हायो। ओ मोसौनो जानाय आदार होनाया जाहैबाय। गांसोबो होनो हायो आरो दानाजोंबो जोङो फिसिनो हायो।
नोंथाङा दा न'खराव मोसौ फिबाय दं नामा नोंथां?
औ नोंथां आं मोसौखौ फिसिगासिनो। बेबायदिनो आं दा ओरैनोथ' जोंहानियाव ओ दा बुंनो थाङोबा मोसौआ जोंहानाव बिसथा दं। दङ आ माबाया फिसा ओमफ्राय बेबायदिनो ओ खावसेया बेबायदिनो गाबिन जानानै दं आरो। बेनि गेजेरजोंनो आं गोबां न'खर सालायनायाव हेफाजाब लागासिनो। बे मोसौ फिसिनायनि गेजेरजोंनो दा नोंथाङा ओ। जेनेबा नोंसिनि जायगाफोराव दाउ अमा बा ओ बोरमाफोरखौ बोरै फियो नोंथाङा बबेबा मोनसेखौ सायख'नानै एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ औ आङो दासान्दि न'आव जोंनि न'आव दाउ फिसिनाय खामानिखौ बा हाबाफारिखौ आं मावगासिनो माने दाउ फिसिनायजों लोगोसे जोंनि न'खरावबो मोसौबो दङ दाउबो फिगासिनो जेनेबा आं नोंथांनो दाउखौ बोरै फियो बेनिफ्राय जोङो माबोरै मुलाम्फा मोननो हायो दाउखौ माबोरै जोथोन लाखिनांगौ। दाउआ मा मा जोंनि थाखाय मोजां माबोरै जों दाउखौ बा फिसिनानै बा जों दाउखौ जोङो फालांगि खालामनानै न'खरखौबो जेरै जों हेफाजाब खालामनो हायो बिनि नि सोमोन्दै एसे नोंथांनिसिम एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन आङो।
औ फोरमायनो हागोन फोरमायना होदो।
गिबियावनो दाउ फिसिनाय होनोबा बियो जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि बा हाबा फारि बा जोंनि जिउ खुंनायाव सोलिबोबाय थानाय मोनसे माने हाबा बा दाउ फिसिनाय मोनसे बिदिनो मोनसे माबा बियो दाउ फिसिनाया जोङो औ राहा माने जोङो गिबियावनो दाउखौ फिसिनो नांब्ला मोननै रोखोमनि जायो दानि मुगायाव माने जेनेबा गोदोनिफ्रायनो फिबाय थानाया जाहैबाय दाउखौ ओरैनो न'खराव माबोरै माबा बिदिनो फिनाय माने ओरैनो हगारसार नानै होनाय जेनेबा न'आव जि जायो जेनेबा ओंखाम खालायफ्रानो जा माइफोरानो जा माइरंफोरा फोरानो जा बिदिजों सिनाय मोनसे गोदोनिफ्रानो सोलिबोनाय दङ आरो मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय दानि गोदान गोनोखोआरि मुगाजों दाउ फिसिनाय माने बेफोरबायदि आरो ना। बेफोरबायदि दङ दानो होनोब्ला जोङो फिसिनोबा जोङो जोंनो मा मोनसे मोजां न' नांग न'आ गन्द्रा जाय खौ जोङो बेखौ दोननो थाखाय जों रै खाथि होनो थाखाय मोनायाव सैमाफोरनिफ्राय जों रैखाथि होनो थाखाय गिबियावनो मा नांग्रोगोन जोंनो मोनसे मोजां न'खर नांथारगोन बा न' गन्द्रा नांथारगोन बेजों लोगोसे जोंनो मा नांगोन मोब्लिब नांगोन। सोरां जायखौ जोङो दाउनाव होनांगौ माने बेनि उनाव जों मा खालामनांगोन बे दाउआ मा मा रोखोमनि दं बेखौ जोङो मोजाङै मिथिना लानाया मोजां दाउ। फिनायनि सिगां जेनेबा गोबां रोखोमनि दाउ थायो आथिखालावथ' दाउ ब्रयलार होननायबो दङ। बेखौ जोंबो बेखौबो फिसिनो हायो बे न'आव फिसिजानाय दाउ दङ लकेल बेखौबो जों फिसिनो हायो बिदिनो बिदिनो दाउ सनालि दाउ दुलाबाथा अनेक रोखोमनि दाउ फिसिनो हायो जों न'आव।
औ नोंथां औ।
हायो बेनि उनाव जों मा खालामनो हायो बे दाउखौ जोङो मा
जेनेब्ला नोङो दाउखौ फिसिनो थाखाय जेनेबा फालांगि खालामनो थाखाय नों दाउखौ फिसिगोन आरो ना।
नों जुदि दाउखौ फिसिनायबाथाय जोङो नोङो न'खौ एसे गिदिर बानायनांगोन माने गिदिर बानायनांगोन बिनि उनाव नोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउ फिसिनोबाथाय नोङो मा खालामनांगोन गोबां बिबांनि दाउ फिसिनोबाथाय आरोना। नों मा खालामनांगोन बेखौ मायने आलादा आलादा आलादा न' बानाय नांगोन माने जेनेबा ब्रयलार दाउनि थाखाय नोङो आलादा न' बिनि थाखाय आरो जेनेबा दाउ लकेल न' फिसिनाय बेखौ नोङो गोबां बिबांनिि फिनो थाखाय बेनि थाखायबो नोङो आलादा न' नांगोन आरो जेनेबा दाउ सनालियानो जा दाउ दुलाबाथायानो जा माने नोङो बिनि थाखाय आरो आलादा नोंनो न' बाबा खथा नाङो माने आ गुबुन -गुबुन एकस्रा एकस्रा मानि आदा आलादा दोननांगौ माने जमा दोनदेरोबाथाय एसे उसुबिदा जायो आरोना बिदिनो खेबनाय मानाय गोबां रोखोम रोखोमनि माबा थायो नालाय
औ नोंथां औ
बिदि खालामनानै नोङो जेनेबा जाहाथे बियो माने रैखाथि होनो थाखाय एखे माने दाउआ एसे जेरावबो खारला खारलि जेरावबो थाङा बेनि थाखाय नोङो बेनि न'नि सोरगिदिं मा खालामनांगोन बाहेरायाव बोखार सानफोराव एगारोब्लाथाय माने बे सोरगिदिं गिदिंनानै गावनि खुला लांदां जायगा मोननो थाखाय नोङो नेट बा बिदिनो आजिखालाव मोनो बिदि होथेया सोंथेनानै दाउखौ नोङो सोरगिदिं होथेनानै दाउखौ दोननानै रैखाथि होनांगोन आरो ना सैमाफोरनिफ्राय मानिफ्रायबा नङाबा नोङो बि सैमाफोरनिफ्राय जेरै खाथि होआबा नोंथाङा बे दाउ फिसिनायाव फालांगि खालामनायाव सैमा माब माबा - माबि अरोबब्ला नोंथाङा एसे खस्थ' सम मोनगोन आरोना बेफोरबायदि सिखारनि ओमफ्राय मासासनो थाखाय नोंथाङा दाउखौ फिसिनो थाखाय बे नेट बा जाालिखौ नोङो नोंथाङा हो होनांगोन आरोना नोङो बिनि उनाव फैयो जोङो दाउखौ आदार होनाय दाउ आदार होनायाव जोङो बिनि दाउ आदार होनायाव मा फैयो बिदिनो आजिखालिनि मुगायाव दाउ दावनि थाखाय गोबां रोखोमनि आदार बा मुलिफोर मोनो माने आदारखौ नोङो न'आवबो न'आव जानाय ओंखाम खालाय बे माइरं माबा - माबि बेफोरखौबो होनो हायो बिनि उनाव नोङो मा खालामो आजिखालि दाउनि दानाबो मोनो आरोना बाजारफ्राव सब गल बेखौ नो माने दाउनो होनांगौ होनो हायो माने
औ नोंथां
बेनि उनाव मा फैयो आरो गोनोआरि मुगानि फैयो जेने जेनेबा गोनोआरि मुगानिजों दा फिसिनोबा नोङो मा खालामनांगोन नों दाउ फिसियोबा माने दाउनाव मोनसे बेमार थायो आरोना
बे गोजां बोथोराव जायो बे बेमारा बे बेमारा माने जुदि बेमार जायोबा बे डाउनाव माने जुदि बे मोन फिसिनाय दाउआव जेनबा फाराम दाउ फारामाव जुदि मोनसे बेमारा बोरैबा सन्देर फै थैबा बे दाउआ फुरा गासिबो खेबसेनो थैजोबला थाङो आरो ना अब्ला नोङो मा जागोन नोंनि जिखिनि खस्थ खालामनायनि फिथाइ बेयो ओरैबायदि गाज्रि खहा जागोन माने नोंथाङा फुरा आ मुलाम्फायानो नोंना माने लाथिख' जागोन दामा दाउआनो थैजोबबाथाय बेनि थाखाय बेखौ रै औ - औ बेखौबो रैखाथि होनो थाखाय नों मा खालामनांगोन नोङो दाउनिखो दाउनियावबो मोनसे फेक्सिन थायो आरोना पलिअ होननाय जेरै जों गथफोरखौ उन्दैयावनो पलिअ दौवा होमबा
बिगिदिनो दाउखौ फिसा - फिसायावनो माने पलिअ होननाय मोनसे फेक्सिन थायो बेखौ नोङो दाउनो बायनानै जाहोनांगौ आरो ना दाव बायनानै जाहोनानै बिदिनो खालाम माने ओम बे बेमारनिफाय एसे रैखा होनो हायो आरोना बेफोरो आजिखालि गोनोखोयारि मुगाजों दाउ बिदैखौबो मायने बिमा गैयालासिनो मेचिनाव सोनानै बे दाउ बिदैखौ सोरांजों बे मेचिनजों बिदुंजों मायने दाउखौ गफाय होनो हायो बा फिसा जाहोनो हायो। बिदिनो नोंङो दाउखौ मोजां जोथोन लाखि नानै दाउनि अनजिमाखौ बारायहोनानै मोजां फालांगि खालामनो नखर सामलायनायाव नोंथांङा गोबां हेफाजाब लानो हायो आरो ना नोंनि नखरनि जिउ खुंनाय राहाखौ गोरलै खालामनो हायो नोंथो नोंथांङाबो बेनि सायाव माबा एसे बुंनो गोनां जेनेबा बिबुंथिफोर दं नामा? नोंथांङाबो बुंनो हागोन दाउ फिनायनि बागै
औ नोंथां आं नोंथांनि नोंथा नोंथांनि बाय दियैनो ओ जि ओ दाउ फिसियो बेखौ आं खोनानानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय दा बुंनो थांङोबा जोंहा जोंनि जायगायावथ' दाउखौ गोबां खम फिसियो ओ बेनि थाखाय आं नों नोंथांनो अमा फिसिनायनि बागै आं नोंथांनो एसे फोरमायगोन नोंथांङा एसे खोनासंलांबानो जायैबाय
औ हागोन दे हानदे
औ नोंथां जेनेबा हमनानै ला जोंनो ओ अमा फिसिनो थाखाय ओ जोंङो न'आव फिनाय बायदि ओ फियोब्लाथाय बा उदां ओ हाब्रु जायगाफोर फ्राव फिनायनै फियोबाथाय जोंङो मुलाम्फाखौ खम मोननो हायो जोंहा ओ मुलाम्फानि थाखाय बा फालांगिनि थाखाय फियोबाथाय जों गोबां अमाफोर फिसिनोबाथाय जोंहा जोंनो नांगोन ओ न' मोनसे न' ओ जाय जायगायाव आबुंङै बार मोनो आबुंङै ओ बिदुं जा मोनो बेनि थाखाय जोंनो न' नांगोन बेखौ जोंङो इटा बा ओ सिमेन्टनि बालानि बानायनानै जोंङो मोजां बानायनानै लानांगोन आरो बेनि उनाव जोंहा बे अमाखौ ओ उन्दैनिफ्रायनो जोंहा भेक्सिन थुनो गोनां जायो जाहाथे ओ बेमार फोरा फैनानै बे जोंनि फिसिनाय अमाफोराव बेमार जाया बेनि थाखाय जोंङो बिसोरनो ओ से मास बा मासनि हिसाब लाना हिसाब सम लाना सम जोंङो भेक्सिनखौ होबाय थागोन आरो जाहाथे गिख्रं थाव बेमारफोरा जोंनि फारामाव फैया बेबायदिनो जोंङो जोंनि बे फाराम जा अमा दोनग्रा जायगा बेयाव ओ जानला मोनानला मानसिखौ हाबनो होनाय नंङा मानो होनोब्ला बेयाव गोबां बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसिफोरा हाबोब्ला बेजों ओ गोबां बेमार फैफायो बेनि थाखायनो जोंङो ओ फारामाव बा अमा दोनग्रा जायगायाव ओ जानला मोनला मानसिखौ हाबहोफैनायनि सिगां ओ नोंथांङा खेबनै खेबथाम साननो गोनां जागोन आरो
औ